हेल' नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा आंनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनादों ना?
औ खोनादों।
जों दा बिबारनि टपिक्सखौनो सावरान सावरायनोसै नामा।
औ सावरायजागोन।
नोंथाङा सावरायना होग्रोदो।
उम नोंथाङा बिबार गायना मोजां मोनोना मोना?
औ गायनानै मोजां मोनो।
उम।
नोंथाङा मा मा बिबारखौ मोजां मोनो।
आंथ आंथ बिबार गायनानै बेब आंथ बायदिसिना बिबार गायनानैनो मोजां मोनो। नोंथाङालाय? नोंथाङालाय बिबार गायना मोजां मोनो ना मोना बिनिफ्राय
औ आंबो मोजां मोनो गायना। बिबारा बारबोला मोजां नुयो नालाय।
औ अ नोंथाङा मा बिबार मा मा बिबार गायनानै मोजां मोनो?
आंथ बांसिन बिबारखौनो मोजां मोनो जेरै गलाब जबा बिबार गेन्दायमालि बायदि बायदि बिबारखौनो मोजां मोनो आरो।
उम।
नोंथाङा मा मा बिबारखौ गायनानै बांसिन मोजां मोनो? आरो समायना नुयो बिबार बारोब्ला।
आंथ गासैबो बिबारखौनो मोजां मोनो नाथाय आं बांसिन मोजां मोननाय बिबारा गलाब बिबार।
औ।
नोंथाङा बिबार बारि बानायनानै जोब मोजां मोनो ना मोना?
बिबार बारि बानायनानै जोबोद मोजां मोनो। ओ बिबारा बारबोला समायना नुयो नालाय आरो जों गो सो जायोबा सावगारिबो से खांनोबो हायो।
औ।
लांगोनानि सेराव बिबारफोरखौ लारि लारि गायोबाबो जोबोद समायना नुयो। बायदि बायदि गाबनि बिबारफोरखो जुदि गायनानै जुदि बिबारा जुदि बारोब्ला
उम। बिबारनि आरो बिबारनि मोदोमनायफोरखौबो मोजां नाङो।
मोजां मोनो उम।
बिबार थायो ब्ला बिबार थायोब्ला जायगाफोरखौबो मोजां नुयो आरो।
औ।
बिबारखौ जोङो मा मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो?
बिबारखौथ जों जेरै फुजा मारायावबो जों होजायो।
औ।
हाबा हुखायावबो दरा खैनानोथ बिबार मालाखौ नांखागौ।
ओ बिबारफोरा मा मा गाबनि थायो।
उम जबा बिबारा जेरै गोजा गलाब कालारनिबो दं गलाब बिबाराथ' गलाब कालारखा ओरै गेन्दाया गोमो जाहैबाय काटनथा बिबारा गुफुर जाहैबाय गेन्दाय मालियाबो गोजा गाबनिबो दोङो ओमफ्राय बिदिनो बहुत जातनि बिबार बिबारनि मुङा ओरैनोलाय बहुत गोबां दोङो। नोंथाङालाय मा बिबारखौ बांसिन मोदोमनाय मोनसिनो?
आं गेन्दा बिबारखौ बांसिन मोदोमनाय मोनसिनो।
नो
नोंथाङालाय?
आं मा बुङो बे बिबारखौ रजनि गन्टाखौ आं बांसिन मोदोमनाय मोनो आरो।
आं गेन्दा बिबारनि मोदोमनायखौ बांसिन मोजां नाङो गास-गास बिबार-बिबारनि गेजेराव गेन्दाय बिबारनि मोदोमनायखौनो साबसिन नाङो आरो।
औ औ
नोंथांनि न'आव बिबार बागान दङ ना?
औ दङ।
मा मा बिबार बिबार बागान बिबार?
अफ्राजिता दङ। गेन्दाय मालि, जबा, गलाब, बिदिनो बायदि बायदि।
बिबार बिबार
नोंथांनियाव बांसिन साबसिन मोननाय बांसिन थानाय बिबारा मा बिबार? नों बांसिन मोजां मोननाय बिबारा?
बिबार साबसिन थानायाथ' बहुद गोबां गोबां रोखोमनि बिबार दङ बिबार साबसिना साबसिन बिबारा दङ गेन्दाय बिबारावनो दङ आरो गेन्दाय बिबारानो साबसिन दोंसिनो बिबार बागानाव बिबाराथ' बिबार रा बहुत रोखोमनि दोङो जेरै गलाब बिबार, जबा बिबार,
औ
गेन्दाय बिबार बायदि बायदि मुंनि बिबार दङ आर
औ
जेरै गन्धरास इफोरबो दोङो।
औ
बिबारफोरखौ नायनानैनो मोजां नाङो आरो बिबार बिबार बागान बानायनानै बिबार। फोरखौ नायनानैनो जि बिबारा बारोब्ला बिबारा देरनानै बिबार बारोब्ला बिफोरजोंनो जायगाफोरखौ सिनारि मोजां नुयो।
समायनाबो नुयो।
समायनाबो नुयो।
औ
बिबार थाब्ला आरो मोनसे मोजां नाङो आरो।
औ बिबार थायोब्ला जों नांगौ समाव खानोबो हायो लाबोनोबो हायो।
नांगौ जानायाव बाहायनो हायो आरो जेरै बैसाद बिबार
औ जोंथ आलारि सावबाबो बिबारखौ बाहायनो हायो।
बाहाय जायो।
गोजा गुफुर बायदि बायदि गाबनि बिबारखौ जों बाहायनो हायो जों आलारि बाथि सावोब्ला।
आरो बिबार बारि थायोब्ला मोनसे बिबारनि मोदोमनाय फैबाय थायो आरो मो खायसे बिबार दङ' जेरै मोनाब्ला मोना मोनाब्ला गाबा बेलेग जायो। फुंब्ला जाबा बेलेग जायो बिदि बिबारबोर बे बिबाराबो दङ बिथांनि न'आव मोदोमो ना
औ दं बारोब्ला जोबोद समायना नुयो ओंखाम संनाय टाइमाव माने बारो आरो बे बिबारा जोंहानाव दं। जोबोद समायनाबो नुयो। बारबोला
बायदि बायदि रोखोमनि बिबार दं आरो ओंखाम संनाय टाइमाव बारनाय बिबार दं आरो खाम मोनस-मोनसे रोखोमनि दं जे मोन-फुंब्ला बारो। औ बेलेग फुंब्ला गाबा बेलेग जाय यो।
औ
बेलासि बा गाबा बाहाय बेलेग जायो बिद दि आरो आरो जेरै जबा बिबारा मोना-मोनाब्लानो मथरो।
उम
फुं जाब्ला फुं जाब्ला मोजां बारो आरो।
औ
आरो गलाब बिबार गलाब बिबाराथ' बायदि रोखोमनि दङ'
औ गुफुर गाबनिबो दं।
ओं गुफुर गाबनि गलाब गा-गलाब गलाब गाबनि
औ
औ
औ
बिबाराथ' बारब्ला जोबोद समायाना नुयो जायगाखौ नायनोबो गोसो जायोबा जों फटबो सेबखांनो हायो।
बिथाङा बिबारखौ जोथान-जोथोन लायो न?
औ मोनानि टाइमाव बि बिबार बिफाङाव जोङो दैबो होयो। फुङावबो जादै जेरै दै होयोबा बिसोरबो माने मोजां महर लायो आरो।
औ
जोर लांनायनि लामायाव थाया।
बिबाराव दै होयोब्ला
खौ
बिबारखौ सानजौ सानदौ सानजौफुंब्ला दै होयो।
औ
दै होनानै बिफां बिबारफोरा लेम जेनेबा दै होनानैबा मब्लाबा बोथोरा गाज्रि जानानै अखा हानाहोनै बार बारोब्ला बिदिथ' लेमला थायोना होमबाना बेफोरखौ बाय दिखांनानै गनफोरजो खा खानानै
औ औ नोंथां जोंनिया समाज जाबाय नामा?
औ
दे बिदिब्ला नोंथां जोङो दोनथ' लायनोसै।
औ दे।
गोजोन्थों।